हेलौ नोंथां अ मा खालामदों नोंथां।
नोंथां आङो नै ओरैनो दङ।
अ नोंथां ओमफ्राय सानसुआव मा मा ओंख्रि मोनजानाय जाखोना नोंथां
नोंथां जोंनाथ' जानाया माबासो जाबाय जोंना थाइगिरजों नाजों। ना बिदि बाननानै जाबाय आरो ना नोंथां ओमफ्राय नोंथांना जानाय आदारफ्रा जाबाय।
जानायाथ' जादोंमोन नोंथांङा
मा म ओंख्रिथो मोनजागोन नोंथां।
नोंसोरथ' नोंथां माबासो दिनै मैथाजों नाजोंसो होनजासिगोन ओमफ्राय। थाजि एसे आलु एवलोनस बेनो जासाबलायबाय दिनै। ओमफ्राय नोंथां गायनाय फुनायफ्रा बोरै सोदों नोंथां मिथिलाय।
गायनाय फुनाया नोंथां मा होनबावनो आङो। जोंना बोथोरनि थिननायाव बिदिनो एसे आगोल आगोल मावबोनाय जाबाय ना नोंथां जोब साया होनजायो जोंना जोब्बाय आरो मा।
औ औ।
ओमफ्राय नोंथांथिं नोंथां नोंथाङालाय जागोन नना जाय जा गायनाय।
जोंनावथ' दंफां मैया जोबनानै। थांबाय जोंहा दिननो एसे एड्रेस मोनबाय आरो मोननायालाय। ओमफ्राय गामिफ्राव जोबफ्रामजोब्बायानो नामा नोंथांनिसोरो
जोंनाथ' बिदिनो जाबाय माने जोंना गामिनिजों बिदिनो गायलाय फुलाय जमा जमा ओंखारलायो नालाय नोंथां बिदिनो जोब्बाय आरो जोंनाबो।
औ थ ओमफफ्राय नोंथाङा दा फ्रि दा नोंथां।
औ नोंथां आं फ्रियानो औ।
अ नोंथाङा फैबा आंननाव माबा मोनसे टपिकनि सायाव सोमोन्दैसो मिथिनो लुबैदोंमोन आरो ना नोंथां।
औ नोंथां देलाय फोरमायलाय औ नोंथां खोनादों।
औ नोंथां खोनादों। दङायनो जेनेबा नोंथांनिथिं नोंथांनि एरियायाव आर ना नोंथां। जेनेबा मा मा बोथोराव मा मा आबाद मावो आरो माबोरै मावो बे बेफोरनि बेफारालांगनि सोमोन्दै आंनो ए फोरमायनानै होन हागोन नामा नोंथाङा।
औ हागोन नोंथां हागोन मानो हाया जानो दे हागोन आङो।
औ द
नोंथां जोंनाथ' दायो दैज्लां बोथोर सोलिगासिनो ना खोनादोंना नोंथाङा?
औ खोनादों नोंथां।
दैज्लां बोथोरावथ' जों बयबो मिथिखायो जों मा मा आबाद मावनाय जायो जोंनि। दायो बयनिबो फोथारावनो एबा जोंनि बे आसाम फौफ्रनो बांसिनै जोङो माइ आबाद मावनाय होायो आरो नोंथां माइ आबादा। थ' जोङो माइ आबादखौ जोङो जोंनि सानफ्रोमबोनि जिउआव जाबाय थानो एबा। फुं मोना सानजौफु बिदि जाबाय थानो थाखाय जोङो माइरं नांगौ जायोबा ओंखाम। होननो जायखौ जों बेखौहाय जों मावनाय जायो आरोना नोंथां। ओमफ्राय बुङो थाङोब्ला जोङो बिदिनो दैज्लां बोथोरावथ' माइ आबादनि अनगा जोङो बांसिन बांसिन जेबो गुबुन आबादखौनो मावा होननानै बुं जायो आरोोना नोंथां ओमफ्राय जोंनि बे दायो जोंनि बे दायो ओरै दैज्लां बायनानै जोङो माइ बायदिसिनाखौ हाखांजोबनानै जोंहाथ' दुब्लि एबा फोथारावहाय जोंहा माइ थाया जाहैबाय नालाय ओरैनो फोारफथ' ओरैनो लांदां लांदां जाखायो नालाय नोंथां खोनादों ना नोंथाङा?
औ खोनानो मोनदों नोंथां औ
हबा जोंहा बे समावहाय गोबां रोखोम एबा गुबुन गुबुन रोखोमनि गुबुन गुबुन रोखोमनि जोंहा आबाद मावनाय जायो जाय आबाद जाय आबादफोरजों जोंहा जिउ जिउ खांनाय एबा जोंनि न'खर सुफुंनो थाखाय एबा एसे एफा एनै रांखावरिखौ सुफुंनो थाखाय जोंहा बे बेफोर माखासे आबादफोरखौ मावनाय जायो आरोोना नोंथां बे आबादफोरखौहाय आबादफोरा जोङो आबादफोरखौ मा मा मावो होनब्ला जोङो बुंनो थाङोब्ला जोंहा ओरै थुरमुस एबा बानलु बानलु बानलु सिब्र' जायो बे गिदिर गिदिर एसे नोंथां मिथिखायो दा नोंथां?
औ नोंथां औ नोंथां मिथियो बुंनो थाङोब्ला नोंथांनिथिं आरो बेफोरनि फायखारि एबा बेफार फालांगिया माबायदि जायो आरोना नोंथां। एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथां औ औ
बु्लाथ' जोङो बेफार फालांगि जब्ला जोंहा बानलु एबा वाटारमेलेन थुरमुस फोरखौहाय जोङो गुबुन गुबुन बेसेन एबा बोथोर बोथोरा जेब्ला सिम आवगायलांबाय थायो एबा थांबाय थायो जोंहा बेसेनफोरा एसे गाहायाव थाङो एबा खम जालाङो आरो ना नोंथां।
औ नोंथां
बे गिबि गिबियावहाय जोङो आबादफोर एबा जोंहा बेफोरनि बिजनेसखौ खालामनो थाखाय जोंहा फार्स्टआवहाय जोंहा एसे गोबांसिन एबा बांसिन रां मोननाय जायो आरो ना नोंथां। बे समावहाय जोंहा बुंनो थाङोब्ला जोंहा बानलु सेरसे बा एक केजि फोरावहाय जोंहा बानलुफोरखौहाय जों गुजौ दाइनजौ बेफोर मोनो आरोना नोंथां। ओमफ्राय आरो बिदिनो बिदिनो जोङो बिदि गदाय जालांबाथाय माने एसे बोराय बोरायावहाय थांबाथाय जोङो बेफोरखौहाय दामफोरखौहाय एसे खम जालांनाय मोनो जेरै बाजौ ब्रैजौ थामजौ बिदिनो थाङो आरो बानलुफोराहायबो बिदिनो गुबुन गुबुन आदाबाव रानजायो जेरै बानलु मोजाङा मोजां थांबाय बिदि गाज्रिया गाज्रियाव थांबाय बेफोरनि बेसेनफ्राबो एसे गोजौ गाहाय जायो आरोना नोंथां आरो
औ नोंथां
आरो थुरमुसफोरखौहाय बुंनो थाङ्लाबो जोंहा गिबि गिबि एबा थाइसे थाइसे हिसाबै एबा केिजि हिसाबै फानो बेखौबो। केजियावहाय जेनेबा एक केजियावहाय जोंहा पसिस थाखा एबा थ्रिस थाखा। बेफोराव बेफोरबायदियावहाय जोंहा फानो आरोना नोंथां ओमफ्राय। नोंथाङाथ' बेफोरखौ एसे बांसिनानो मिथिखायो जानांगौ नोंथांनि नोंथांनि थिंजायनि एसे नोंथांनि जायगा थंजायनायनिखौहाय। आंनो एसे फोरमायहरफिननो हागोन नामा नोंथाङा।
औ नोंथांनो हागोन बिदिबा आं नों आंनिसिम फोरमायनि औ बुंनो थाङोब्लाथ' बुंनो थाङोब्लाथ' नोंथां जोंनिया दा दा दैज्लां बोथोर समाव सोलिनायाव जोंहा माइ आबादखौनो गोमामायैनो मावखायो जोंनिथिंबो। आरो बिनि अनगायैथ' बांसिन आबनो फ्रफ्राय नुनो मोना माखासे बोरि ओनसोलफ्राव जोंहा बहल आबादफोरखौ नायनाय मोनो। मावनायखौ नुनो मोनो आरो। नोंथां खुमब्रा एसे एनै खुमब्रा बेफोरखौ मावनाय नुनो मोनो आरो ना नोंथां।
औ नोंथां।
बिनि अनगायै जोंहा मेसें बोथोराव माखासे। गोथां मैगं थाइगंफोर मावनाय जायो मुला बायदिसिना। बेफोर फान्थावफोरखौ जोंहा मावनाय नुनो मोनो आरो।
औ नोंथां औ
खोनादोना नोंथाङा।
औ नोंथां खोनादों औ।
औ बुंनो थाङोब्लाथ' दा बेबादियानो जोंनि ओनसोलाव सोलियो आरोना नोंथां। आरो बेफोरनि बेफार फालां बेफोरबादिनि बेफार फालांगिनि थाखाय जोंहा। खाथि खालानि हाथाइफ्रावनो जोंहा सोलिनाय जायो आरोना नोंथां खाथि खालानि हाथाय जेंना आरोोना नोंथां।
औ।
खोनादोंना नोंथाङा औ बेफोरबायाददि माखासे गामि ओनसोलावनो मैगं मैला बुथुमनायखौ जोंनि गामिनि मानसिफोरानो बुथुमनानै। जोंहा हााइाव हााइखौ गोगोम खालामनो थाखाय बयबो मुवाफोरखौ फानहलायनाय जायो आरोना नोंथां जा इसे दं बहल आरो दैज्लां बोथोराव मोननाय माखासे फिथाइ-सामथाइ बे खान्थाल थाइजौफोरनि माखासे दामफोर फिक्स बानायनानै जोंहा बेफोरखौनो बाजाराव जोंहा हाथाइनि नामाव जोंहा बेखौनो फाननाय जायो आरोना नोंथां। जोंनि एरियायाव बुंनो थाङोब्ला दा बिदिनो सलिगानो दं आरो ना नोंथाङा।
औ ओमफ्राय होनबा नोंथांनिथिंजाय बिदि दामफोर एबा मुवा बेसादफोरनि बेसेनफोराहाय बेसे बेसेबां बुरजा एबा बिसिबां गोजौ गाहाय बेफोरखौ एसे फोरमायहरनो हागोन नामा नोंथां।
बुंनो थाङोब्लाथ' नोंथां जोंनि गैजायै बोथोर आरो समनि। थिनायाव जोंहा मोनसे दामानो थियै थाया आरो ना नोंथां। दा सोलिनाय बायदिबा दा सोलिनाय बायदिबाथ' जोंहा बल फोरनि दामखौ जोङो केजि मोनसेयाव जोंहा ओरैनो हमनो हायो ब्रैजि बाजिखौ जों हमनो हायो आरो ना नोंथां। आरो माखासे खुमब्रा हिसाब खुमब्राफोरखौ जोंहा बिदिनो। थाइसे हिसाबै एबा गिदिर फिसा साइसखौ नायनानै जोंहा बेफोरखौबो बिदिनो एसे थामजि ब्रैजि बि एबा बिदिनो हमनाय जायो आरोना नोंथां द'जि स्निजिसिमखौ जों हमजायो आरोना नोंथां। बांद्राय गिदिर साइसनि जाहैबा जोंहा द'जि स्निजि बाजिखौ बिदिखौ हमनो हायो आरो ना नोंथां आरो माखासे दंबावो बानलु आबाद। फोरखौबो जोंहा जोंनियावबो बुंनो थाङोब्ला नों बानलु आबादखौ जोंहा ना नोंथां। दा दैज्लांनिफ्रायनो जोंहा जावैनायखौ एबा प्रसेसखौ जागायनानै जोंहा थाब बानलु आबादखौ दिहुनहयोबा फिथाइखौ दिहुनहैनो हायोबा जोंहा। गोबां बिबांनि जोङो रांफोरखौ आरजिनानै लानो हायोना आरोना नोंथां। बानलुनि जेहरै मानो होनोब्ला बानलुखौ जोङो। गिबिसिन दिहुननो हायोबा जोंहा बानलु आबादखौ जोंहा गिबिसिनै दिहुननो हायोब्ला जोंहा ओरैनो बेबादि दामफोर जेरै गुजौ जोंहा सेरोजानि फ्राय जोंहा दामखौ मोननाय जायो आरोना नोंथां जेरै गुजौ दाइनजौखौ जों गिबि गिबि जागायजेननायनिफ्राय मोननाय जायो आर ना मानो होनोब्ला मानो होनब्ला जोंहा गिबिसिनै माल दिहुननाय समाव जोंहा बांसिन स्टकआवनो एबा बाजारावनो जोंहा फिथाइफोरनि बिबांखौ बारा नुनो मोना आरो बिनि जाउनाव जोंहा माला खम जानायनि जाउनाव जोंहा हाथायाव बाजाराव जोङो दामफोरखौ बांसिनै बुखोनानै जोङो बेसेनखौ एसे गोसायै मोननो हानाय जायो आरो ना नोंथां खोनादोंना नोंथाङा?
औ नोंथां खोनादों औ।
औ। बुंनो थाङोब्लाथ' दा बिदिनो सोलिगासिनो दं आरोना नोंथाङा आरो माइ आबादफोरनाबो बिदिनो दा कुइन्टेल हिसाबै जोंहा बुंनो थांङोब्ला माइफोरखौ समनाय सम माइफोरखौ जों एसे गदायाव फाननोबा दामफोरखौ एसे नेनानै लानाय जायो आरोना नोंथां मानो होनोब्ला दामा माइ बोरायनाया एसे बांसिन जाहैयो माइ गोरलैनिया एसे खमसिन जाहैयो माइ गोरलैखौ जों बिदिनो बार'स' फोर मोननो हायो आरो माइ बोराइफोरखौ जोङो बुंनो थांङोब्ला नोंथां एसे सम लानानै नेनानै फाननाय जायोब्ला जोंङो बिदिनो जिबा जिबाजौसिमखौ जों मोननो हायो आरोना नोंथां। खोनादोना नोंथाङा?
औ नोंथां खोनादों।
औ दे बिदिब्ला नोंथां जोंहा समाबो जोबनानै थांसिगोन आरो खबरफोरा मोजां मालाय नोंथां?
औ नोंथां खबरा बिदिनोसै आरो मोजाङानो नोंनाबो मोजां जाखाानांगौ दा नोंथां।
औ मोजाङानो बिदिनो दैसे्लां बोथोरनि सम आरो दाबो माइफोराबो गायखांबाय बिदिनो दा जिराय फुलुं आरोना नोंथां एसे एनै बिदिनो दे बिदिब्ला नोंथां जोंहा दोनथ'लायसै आरोना।
औ दे जागोन दे नोंथां औ।